थां
हेलौ हेलौ।
खोनादों ना नोंथाङा?
नोंथाङा आंनि गारांखौ मोजाङै खोनादोंना नोंथां?
औ औ मोजाङैनो खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दां?
आङो नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दायो।
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबायदां?
औ जाखांबाय जाखांबाय जानानै जिरायनानै दङ'।
अ अ नोंथांमोननिखिजाय बोथोरफोरालाय माबोरै?
अ बोथोरा जोंना बिदिनो दायो गोलोम बोथोर जाबाय गायनाय फुनाय हाबांबाय नालाय। एसे अखाबो ओमफाय दसेनो सान्दुंबो बेबायदि जानानै दङ आरो दायो जोमै जोख्लोबनानै दङ'।
औ
बेनिफ्राय नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोनखौ एसे फोरमायोब्ला मोजां जागौमोन।
औ नोंथां माने आं नोंथांजों माने मोनसे खोथानि सायावसो सावरायनो होननानै माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ बुंजागोन नोंथां।
जेनेबा नोंथाङा मा मा मैगं बा जेनेबा मा मा ओंख्रि जानानै माने मोजां मोनो नोंथाङा ओरै जेनेबा मा मा ओंख्रि जानानै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हाग गोन नामा?
औ औ। ओंख्रिखौथ' जोङो जान ओंख्रिफोर ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला जोंना बर'नि ओंख्रियाथ' अनला खारै, सबाय, साम' बेनिफ्राय बिथिंजाय आरो नारजि अमा बेफोरखौ बांसिनै माने थाबनो खुगायाव फैयो। दो जोङो बेनिफ्राय जोङो नारजि नारजि अमाखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो नारजि होननानै बुङोब्ला फाथो फाथो बिलाइ नङा होमबा फाथै बिलाइखौ जोङो सानदुंआवहाय फोराननानै नारजि बानायो जायखौ जोङो नारजि होननानै बुङो। बे नारजिखौ जोङो सान्दुंआव फोराननानै नारजि खालामनानै मा खालामो जोङो जोङो नारजि ओंख्रि संनोब्लाथाय जोंनो गिबियावनो खारैनि गोनांथि जायो। नङा होमबा नोंथां? दा जों खारैखौ बोरै मोन गोन खारै जोंङो सबाय सबाय साबानिफ्राय मोनो। सबाय बिगुर बिफां निफ्राय मोनो बेनिफ्राय बेसरनिफ्राय मोनो जोङो। बेथिंजाय सिबिंनिफ्राय मोन आरो थालिर थालिर बिब फां आथिया थालिर नङा होमबा बैफोरखौ जोङो थालिरबाथाय जोङो थालिर बिफांखौबाथाय जों दानफ्लेनानै थुख्रा थुख्रा फिसा फिसा खालामनानै सानदुङाव फोरानग्रोनानै लानो गोनां जायो। बेनिफ्रा ओफ्राय आरो सबाय सिबिंनि। बेखौ बुङोब्ला जोङो सबाय सिबिंखौ जोङो बुख्रुब ग्रोनानै लायो गिबियावनो बुख्रुबखांनायनि उनाव जिस जितुनाकि साबा थायो बिफांनि
औ
बेखौहाय जोङो सावनानै हाथ'फ्ला खालामनानै सरनानै ओन जों खारैखौ बानायनानै लानाय जायो। थिग बेबायदिनो बिथिं जाय थालिर बिफां थालिर बिफांखौबो जोङो फोरानग्रोबाय फोरानखांनानै जुत जेतिया रानगोन जेब्ला रानगोन अब ब्ला मा खालामो जोङो बेखौबो सावनानै हांगार खालामनानै सरनानै बानायनाय जायो आरो। जों नारजिखौ सङोब्ला गिबियावनो जों नारजि नारजि बिलाइ बा नारजि ओंख्रि संगोननि जखा लानानै। जोङो नारजिखौ बानायनाय जाय ओ नार्जि ओंख्रिखौ संनाय जायो। गिबियावनो जोङो मा खालामोस सोरबा सोरबा बेबायदिबो खालामो जेनबा उम सारायावहाय रुयोब्ला गोबाव सम लायो नङा होमबा? सोरबा सोरबा मा खालामो नारजि बेखौ सुबाय मोजाङैनो सुनानै खारैखौ गोथाङावनो लगायबाय नारजि बिलाइजों। नार्जि बिलाइजों लगायनानै। माने बिराद सिग्लियो सेफ्लेयो आरो फुयो माने फिसा फिसा। ए बिराद माबा खालामो आरो बेनिफ्राय बेजों गेब ब्लेहोनानै मा खालामो ओ सारायावहाय जानसिगोन सारायाव जाननानै बेबायदिनो दसे सम गोदौहोनानै सागन मारिनानै संनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
जोङो नारजिखौहाय अमाजों बांसिन गोथाव बाने माने बांसिन जायो आरो। ब्रयलारफोरजोंबो दाउफोरजोंबो जाजायो खिन्थु नारजिया गोखा जिहेथु। बे गोखा जानायनि थाखाय थाव बा मेजेम बुस्थुखौ नांगौ जायो आरो। होमबाना गोखाया एसे दानगारो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों आरो जोङो। बेनिफ्राय नारजि ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रिखौ सङोब्लाथाय बुरजायैनो संङ संनांगौ होननानै बुङो खायसे खायसे मानसिफ्रा नङाबा लस जायो होननानै बुङो आरो मानोना नारजि ओंख्रिया जेसेबांनो बासिदोनो एसेबांनो गोथाव जायो। अमाजों नारजिया जेसेबांनो बासि दोनो एसांनो गोथाव जायो ओमफ्राय सेवा होननानै बुङो आरो सब। प्तासे गाहामसिम नारजि दोलोखौहाय संनानै जानो हायो सप्तासेसिम दोननो हायो होननानै बुङो आरो खिन्थु आङो जाफेराखै आरो बिदि सप्तासे गाहाम दोननानै। हर बासिखौलाय दोन हर बासि। खौलाय दोननानै जाफेरदों जाफेरनायालाय।
औ।
बेनिफ्राय आरो सबाय सबायाबो जोंना बेबायदिनो खारै नांगौ। सबायाइनि जखा लानानै खारैखौ होबाय। बेनिफ्राय रु रुगोरनानै लाबाय सोरबा सोरबा साम'खौ खारैजोंबो एवोनो। खारैजोंबो एवथ्रमो जाहैदों बेनिफ्राय सोरबा सोरबा आरो दानि दानि आथिखालनि बिहामजोबा न'खरफोरा मदार्न जुग जाबाय नालाय खारैखौ माने साम'जों एवनाय जाया आरो माने थावजोंसो बांसिन एवो मानोना खारैजों एवबाथाय खारो होननानै जानो नागिरा टेस्टआ बेलेग जायो होननानै थावनाया बेलेग जायो होननानै माने मेंग्ल' ग्ल' मोनजायो होननानै बुङो आरो बेनिखायनो थावजों एसेबाबो थाव थाव होयो आरो बेनिफ्राय साम'खौ एरोबा बै जोंनि खोस्लि एबा गारबा ना बेजोंहाय माने एरब्लाथाय साम'आ बायो होननानै बुङो माने ख्रेब ख्रेब थायो ख्रेब ख्रेब मोनजायो होननानै बुङो आरो बेनिखायनो मा खालामो खादौ खादौफोरजों ओंखाम एरग्रा खारदै सिनायखायो नोंथाङा खादौखौ बे खाजोंहाय एरलोब एरोब्लाथाय मा जायोनो बै साम'नि खलथाया माने बाया ख्रेब ख्रेब जाया होननानै खादौजों एरो आरो बेनिफ्राय सबाया रुइबाथाय मा खालामो एवथ्रमनानै सबाइखौ माबाखौहाय सरि साम'खौ एवथ्रमनानै सबयावहाय होसननानै होयो आरो बेनिफ्राय दसे गोदौ होनोनानै जाबाय आरो बेबो साम' साम' सबाय ओं सबायनि ओं ओंख्रिया आरो बेजों लोगोसे साम'खौ जोङो जोगोनारफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो थारुनजों जानायखौ नुनो मोनो बोथोर लानानै बोथोर आरो जोगोनार दाथ' जोगोनारनि सिजोन सोलिदों दायो माने जोगोनारजों जानो हायो आरो बेथिंजाय आरो मेसें बोथोर मेसें बोथोराव आरो सबायखौ मोनो जोङो दाबो मोनो आथिखालाव मोननाया थेवब्लाबो गावनि सिजोनाव मोननानै जानाय बायदि जाया माने बै मागो मागो फागुन बे समावहाय सबायाइफोरखौ फुयो नालाय बे समाव माने सबाइ गोरलैजों जानो मोजां मोजां होननानै जानाय जायो आरो दा नोंथाङा बे जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा जेनेबा नोंथाङा माबादि सङो सबायफोरखौ बा अनलाफोरखौहाय बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा?
अ होमबा आं बिदिब्ला अनलाजों ओ अनलानि बाथ्राखौनो खिथानोसै आरो अनलाखौ माबोर सङो? होमबा जोङो अनलाखौ संनो थाखायथ फास्तआवनो जोङो माइरंखौ सोमग्रोना लानांगौ नालाय माने ओमफायो‌ सोमखां माइरं जा सोमखांनायखौ जोंङो माने देनानै लानांग गोन आरो अन गुन्दै बायदि औ अन ओमफायो उनाव जोङो अनला सावनोब्ला जोङो जेनेबा सारायखौ सारायाव दै गुदुंखौ होना लानांगोन दैखौ माने जोङो फुदुंना लाग्रोनांगोन आरो।
औ औ।
ओमफाय जेनेबा नोंथाङा‌ अनलांखो अनलाखो‌ जेनेबा माजों जानो सबायजों जानोना जेनेबा अमाजों जानोना बेदरजों माने बयलार जों फोरजों माने दाउ फोर जों माजों जानो नोंथाङा नोंथाङा बेखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरो ना थावआव एसे जेनेबा बेदरानो जा नायानो जा इनि उनाव ओ‌ नोंथाङा जेनेबा ओ अनला गुन्दैखौ ओ अनला गुन्दैखौ माने दै बे दै ग ओ गोदौनायाव माने होनांगोन आरो ओमफायो होनानै नाखो खौबो होनानै माने दसे नेनानै जाबाय आरो बे अनलाजों ना बा अनलाजों बेदरा
औ औ अनला ओंख्रि आरोना
थांनाव माने मोनसे खोथा सोंनिसै आरो माने बैयो ओरै माने खारैखो जोङो बेराद बुस्थुखौनो जायो नालाय जेनेबा नोंथाङा आंनो बै मोन से ओदे ओ लाफा खारै फोनि खोथाखौ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
अ लाफा आंनियाथ मे सें बोथोरनि मै नङा होमबा लाफाखौ जोङो माने बहुत मोजां मोनो जोंनि गामियारि ओनसोलफोरावहाय जोङो लाफाखौ गोबां मोनो लाफाखौ मा खालामो खारैबो जाजायो रुनानैबो जाजायो लोगोसे आरो खारैखौ मा अ सरि लाफाखौ मा खालामो अम बिलायखौ फोरानो फोराननानै बेखौबो ओ जेनबा खारै ओंख्रि सङोब्लाथाय नारजिखौबो जोङो माब्लाबा नारजि खारै जानोबाथाय मा खालामो फ्लेयो नङा होमबा गुदुं खालामनानै सिफ्लेयोना फुदुंनानै जानोबा थिग बेबायदिनो लाफाखौबो खारै जायोब्ला लाफा गोरानखौ लाफा बिलाइ फोराननायखौ सिफ्लेनानै होयो जाहैदों बेबायदि जायोनो आरो।
जों औ माने जोंथ बे लाफा खारैफोरखौ जोङो नाफोरजोंलसो जायो नालाय ना गोरानबा ओरै ना गोथांफोरजोंसो जायो नालाय औ। आं ओ आरो नोंथाङा आरो फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां औ खारैआथ जोंना खारैखौ गोबां मेगंफोरजोंनो जानायखौ जों नुनो मोनो कबि बेनिफ्राय आरो दालि आलुखौबो खारैजों जायो आलुजों नारजिजों आलुजों नारजि जिजों ओ जायोब्लाबो गोथावानो जायो बेनिफ्राय आरो जारि बिलाइजों ना गोरान बा ना गोथां खारै होनानै जायो जोङो बेनिफ्राय लाव लावखौबो जों जानाय नुनो मोनो बेनिफ्राय आरो बिथिंजाय फान्थाव फान्थाव मै
औ नोंथां औ।
बिथिंजाय ना गोरान एसे होदेरबा बांसिन थावसिनो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंना मुदुफुल मैथ्रु जायखौ जों मैथ्रु होननानैबो मिथियो। हायो। बेखौबो जोङो खारैजों जायो बेयावबो ना। एबा बेदर होनानै जायो मैथ्रुआवबो बेनिफ्राय। थास। थास बा थारुन थारुनफोराबो माखासे समावहाय माने बोथोरा बारलांब्लाथाय मा जायो बारा मोनबाङा मोनबाङा जायो होमब्लाना मा खालामो खारै। होस्रोनानै संङोब्ल थारुना माने। थासआ रुइनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ। दे बिदिब्ला नोंथां औ औ औ नोंथां औ औ औ दे।